अ हेल अ हेल'
खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों आं।
अ थ' नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ आं दा फ्रि।
अ अब्ला नोंथाङा फ्रिबा जों दिनै ओ मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन। माने नोंथांजों आरोना औ अब्ला बे टपिकआनो जाहैबाय आबाद आबाद मावनायनि सायाव आरो ना।
अ जागोन दे उम।
औ आं नोंथांनाव ओ मोननैसो सोंथि सोंसै जे नोंथांमोननि ओन सोलाव ओ आबाद मावो ना मावा ओमफ्राय मावबाबो मा मा रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय जायो?
अ बुंनो हागोन दे उम जोंनि आव आबादा दा दैज्लां बोथोराव माइ गायो। माइ आरो मैगं दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगं बेफोरखौ गायो। जोङो माइखौ गायनोबा जोङो मा रेडि खालामना लानांगौ? ओ जोंओ माने माइज्लि फासआवनो जों माइ गायबा माइलि बायग्रोनांगौ जायो बा सोरहाबो बोसोरनिफ्राय न'आवनो दोनखानाय थायो माइज्लिनि थाखाय। सिलेक्ट खालामनानै दोनखानाय थायो मोजां माइखौ बासिनानै आरो सोरहाबा माइज्लि गैयाबा हा हाथायाव बायनानै लायो बायनानै लायनानै बेखौ मोजाङै जेनेबा ओ माइज्लिखौ माइज्लि खालामनो था फाय सान्नै बा सान्थाम सोमनानै दोनगोरो बस्थायाव खाथेनानै।
औ नंगौ।
बस्थायाव हा सोनानै सानथामसो सोमनानै दोन्नानै बोखाङो बो खांनानै आरो बेखौहाय मोजाङै माने थान्दा जायगायाव माने आरो लखबनानै दोन फिनो आरो लामनाय बायदि खालामनानै माने गाजा बेरनो थाखाय माने गाजा बेरखायो। बा मोजां माने माइ फोनायाव। ओंखायनो बेफोरखौ आरो बोखांनानै मोजाङै फेेनलानानै सायहायाव दोनो आरो गाजा ओंखा खारो अब्ला फोनाय जेथिया माइ फोगोन होनबा हाखौ आरो मो मोजाङै एवग्रोनानै आलिफोरखौ मोजां दाननानै लाग्रोनै मोजां दोखो दोखो हाब्रु गेल गेल खालामजासे एवनानै मोजाङै एवखांनानै आरो समान जानायनि मै होगोरबावयो आरो। मै होनानै आरो सानसे बिनिफ्राय अखानायै बे माइलिखौ लांनानै फोहैयो आरो जोंनिथिंहाय फोनानै ओम फाय बेखौ मास मास मोनसे नेगोन आरो मास मोनसेनि उनाव जानाय जागोन आरो जेथिया मास मोनसे जाबा खोथिया राहैगोन नाला होमबा फुजानाय जायो माने गोरा जाबा आबारा मोजां जायो आरो गोर्लै बा एसे आबारा जायो एखायनो गोरा जाहोयो मास मोनसे। मास मोनसे उनाव फुयो खांनानै जोंनिथिंजायहाय माने खासिया होनो आरो मोनसे जावैनानै दोनो आरो बे दलहा दलहाफोराव माने दै लोमो नालाय बे दै लोमनायाव गायनो थाखाय गायनो थाखाय माने खाथि-खासिया होनानै जावैनानै दोनगोरो आरो खासिया। ओमफाय सोरबाया माने खासिया जावैया सोरबाया डायरेक्ट खोथियायैनो गायो। दलहानि थाखाय खाथिया जावैनांगौ आरो खासिया गायनानै दोनगोरो। बे खासियाखौबो मास मोनसे दोनो गायखांनानै मास मोनसेनि उनाव बे खासियाबो गोरा जाहैगोन। गोरा जाहैबासो मा माइफोरा जेदिया दै लोमो अब्ला माबाया ओ थैया आरो नङाबा गोर्लैबा थैनो नागिरो बेबो खासियाआबो गोरा जाहोनांगौ आरो।
औ औ नंगौ।
बे खासियाखौ जोङो दलहानि थाखाय गायनानै दोनो। जोहा दलहाया हा दलहाफोरा दैया एसे रानो एसे रानोबा जोङो बेखौ गायनो लाहार फाहार खालामो आरो। नङाबा खोथियाआ गोदोनानैहाय थैयोना एखायनो जोंनिथिं बे जावैयो आरो दलहानि थाखाय, आमफ्राय खोथियाफोरखौ जोङो आमथुनि आम थिहुवानि सिगां सिगांनो खोथिया गायोबा आमथिसुवानि जोंनो गायगोरनाय जायो, माने बोरि हाफोरखौ खोथियायैनो गायो। जोंथिजोंहाय ओ बोरि हानि थाखाय खासिया नांलाया आरो खोथियायैनो जोंनिथिंहाय गाइयो। एखौ बे माइ एनि आरो मैगंबो गायो जोंथिं दैज्लां बोथोराव जेरै माबा फोरला मैगं जिंखा मैगं भिन्दि खुमब्रा सबाय बिमा लाव बेफोरखौ आरो दैलांआव जानो थाखाय आबाद खालामो आरो मैगं खेथि आबाद माइ बिदि आरो दा बेजोंनो जोङो न'खर खुंनो हायो जोंनि बर' बसावथ' इमान मा माने साख्रि मावनाय बिजनेस गिदिर गिदिरफोर गैया बांसिन खेथिजोंनो जानाय जायो नालाय
औ औ
ओंखायनो माने आबादजोंबो जों मोजाङैहाय न' आरो माने मो गं गायनायजोंबो माइबो गायगोन मैगंबो गायगोन मैगंफोर खौ जोङो न'आवनो थायोबा मोजां मैगं मोनजानाय जायो आरो मानि ल' केल मैगं न'आवनो गायनाय फोर्ला गायगोन जिंखा, खुम्ब्रा, जोगोनाद, बिन्दि, लेस्रा बिसोरखौ गाय सबाइ बिमाफोरखौ गायनाय जायो आरो।
औ औ औ औ माने बिफोर बिफोरखौनो गायो आरो ना?
औ बिफोरखौ गायो जोंनिथिं, ओमफाय दा नोंसिनिथिंखौ खिथानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन माने जोंनिथिंबो गासैबो माने आबादखौनो गायनानै थांनानै थानो था थांनानै थायो आर ना माने गुदि आबाद मावनाया जाबाय जोंनिथिंबो माइआनो जेराव जोङो माइखौ ओ गासिबो न'खरफ्रा मानो गायजोबनायखौ नुनो मोनो गामियाव थायो नालाय बेखाय ओ गासिबो न'खरनि ओ माने गासिबो गामिनि सुबुंफोरानो गायफ्रामनायखौ नुयो आर ना गायजोबफ्रामो दा नोंथाङाथ' बेखौ बुजायलांखाबाय जे मारै गायो बेखौ ओ अब्ला आं बेखौ बुंथ'ला नोंथां बुजायनाय बायदिनो जोंनिथिंबो गायनाय जाखायो अब्ला आङो जोंनिथिं दैज्लां बोथोराव गायबावनाय मोनसे फाथो आबादनि सायाव सावरायनोसै बुंसै औ बे फाथो आबादखौ जोङो गिबियावनो माने फाथोआथ' बुहुद मुंदांखा माने बर'आव आरोना बे फाथोआव जोङो गिबियाव गायनो थाखाय जेनेबा हा हाथ' थाखानांगौ हा गोरान बोरियाव ओ ट्रेक्टरजों हालेवनांगौ माने हालेवग्रोनांगौ आरो ना खनसेयाव मा होनो हाग्राफोरखौ थै होनायनि ओमफ्राय खोनैया खनसेया आरो माबानायनि आरो नैथि खेबनि हालेवनाया ओ बिदिनो हाखौ गुन्दै खालामनायनि ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो माने लाइन लाइन लाइन लाइन लाइननो बिदि आसफोर बोनायबो नुनो मोनो महाबा नङाबा डायरेक्ट बेगर फोरखौ डाइरेक्ट गायलांनायखौ नुनो मोनो आरो लारि लारि लारिनो औ ओमफ्राय जेब्ला बियो लारि लारि गायगोन अब्ला जोङो बेयाव ओ गोबोरखि खि हासार बिदिनो माबा माबि हासार होनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेनि उनग औ बिनि उनाव जेब्ला बियो गेदेर जायो अब्ला जोङो बिनिफ्राय ओ मैगं मोननो हायो जेरै फाथो ओंख्रि मैगंबो मोनजायो।
औ औ
औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय आरो मा होनगोन ओ बस्था मोननो हायो दिरुं मोननो हायो आरोना दिरुं जेराव जोङो बस्था बानायनाय जायो फाथोनि बस्था फाथोनि दिरुंजों आरो ना बियो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलि आरो बे दिरुं बानायनाया आदब खान्थिया ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखौनो जेब्ला ओ सान्दुंङाव फोराननानै गोरान खालामना रानहोयो अब्ला जोङो बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रिखौ मोननो हायो जे जोंङो नारजि होनना बुङो ओ नारजि नारजिजों अमा बे दर बेफोर जानायफोरा माने बर'आव जोबोद मुंदांखा आरो ना
मुंदांखा ओंख्रि बर'नि
औ औ ओमफ्राय ओ बिनि उनाव माने बिसांयानोसै आरो ना माने ओ फाथो आबाद मावनाया ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा जोंनि ओनसोल सोलाव ओ जेनेबा दैज्लङावथ' मावखाबाय फाथो ओमफ्राय माइ ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा दंबावो मैगंफोर जेरै नोंथां बुंलायनाय बायदिनो बेसर जिंखा फोरला ओ लाव फान्थाव
उम
ओमफ्राय बिदिनो ओ हाग्रा बंग्रानि मैगंफोर माने हाग्रा बंग्रानि मैगंखौथ' जों जायोसो खिन्थु बेखौ गाया आरो ना माने ओ जायोसो आरो माने ओमफ्राय बेफोरनो सै आरोना माने जोंनिथिं आबाद मावो आरो जोंनिथिं मोनसे ओ आबाद मावनायखौ नुयो ओ मेनलियै साहा आबाद साहा आबादखौ जोङो जोंनिथिं मावनायखौ नुनो मोनो आरोना माने
बिथिंखो गैया ओं
औ औ माने ओ बे साहा आबादखौ जोङो मावनो थाखाय जोंना माने बे खौ बोसोरे बोसोरे गायबाय थानो दरखार गैया आरो खेबसेल' गायनांगौ आरो बे सा फुलिखौ आं एखौ एसे बुं-बुंसै जे
औ बे साहा फुलिखौ जोङो गायखाना दोननांगौ ओमफ्राय बियो जेब्ला ओ गोरलै गोरलैयावनो जेनेबा गायनो थाखायथ' जोङो गुबुननिफ्रायसो लायनांगौ ना फुलिखौसो औ बेनिखाय जोङो जेब्ला बेखौ गायो ओमफ्राय बेयाव जोङो गायनो थाखाय ओ रेडि खालामनांगौ हा गोरान जेराव जोङो ओ दिरुंजों माने समानै आसखौ नायनानै लाइन लाइन लाइन माने ओ मा होनगोन बेखौ सिब्रांजों जावबोनायखौ नुनो मोनो आरो हा खर जावनानै ओमफ्राय बे फुलिखौ गायसिगोन जेब्ला बियो गायसिगोन गायखांनायनि उनाव बियो जेनेबा ओ पास बोसोरसो लायो आरो ना मोजाङै देरनो थाखाय
औ औ औ औ
ओमफ्राय बे पास बोसोरनि उनाव जेब्ला जोङो बिलाइखौ खानो मोनो अब्ला बियो मा ने ओ मोजां आरोना माने मा होनगोन बेखौ लाब दङ आरोना बेयाव जेनेबा दैलाङाव गा ओ दैलाङावल'सो खायो आरोना बेखौ ओमफ्राय जेब्ला बेयाव खानो मोनो अब्ला जोंनिथिं बिसेनो मोनो जेनेबा किजियाव ओ थ्रिस थाखा बा पसिस ताका बिदि बायदि मो नो आरो नैजिबा बा थामजि बेफोरबायदि ओ होनाय जायो आरो ना दानि दाथि दायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो बेखौ ओमफ्राय बेयाव मुलिफोर सारनाङो ओ माने एम्फौफोरनि थाखाय बिलाइफोर माबा राननायनि थाखाय बेफोरनि थाखाय जोङो एम्फौ हासारारि होनाय ओ दाउ हासार हारि मुलि हारि बेफोरखौ होनांगौआ जाया आरोना नङाबा बियो रानो बा एम्फौ जायो बेफोरबायदि ओमफ्राय बिनि फ्रायनो जोङो माने एखायनो आसामा माने मुंदांखा आरो ना
औ औ
मुलुग नाङावनो ओ साहा आबादनि थाखाय आसामा मुंदांखा जानानै फैयो आरो जोंनि ओ बे आसामा। त' ओ बेसेयानोसै आरोना ओमफ्राय नोंथाङा आरोबाव माबा मोनसे आबादनि सायाव ओ बुंबावनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन माने अ जोंनाव आरो माने मेसेङावबो बुहुत आबाद खालामनाय जायो। दैलाङा जोबखांनाय लोगो लोगोनो माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोंथिंहाय ना आरो मा आबाद खालाम मेसेंआव माने गोरान खेथि खालामो आरो बे गोरान खेथिया जाहैबाय जोंथिं माइखौ जेथिया मोनखाना हाखाङो होमबा नाराखौ मोनसेबो गारनाय जाया जोंनिथिंजाय माने बेयावनो हास'जोबो आरो हास'नानै लाजोबो लानानै माने मुथा मुथा खाना दोनो आरो बियो मेसेंनि खेथिनि थाखाय आरो मेसें आबादनि थाखाय बेखौ खानानै दोनग्रो बजा बजा खालामनानै दोनो बिनिफ्राय आरो बे हाखौ आरो टेक्टारजों मोजाङै एवनानै फिनथाम फिनब्रैसो एवनानै आरो माने गोरान खेथि आराम्भ' खालामसै आरो माने गोदान खेथिया बुहुद जोंनिथि माने मेसेंनि माने लाव मा जोगोनार गायगोन। ओमफ्राय गायगोन ओमफ्राय बिलाइमोन टेमेट' आरो टेमेट' गायगोन ओमफ्राय आलु गायगोन बेनिफ्राय फान्थाव गायगोन बेनिफ्राय थाइबें गायगोन बेनिफ्राय बानलु गायगोन माने बे गायनायाव माने जों जोंनिथिंजायहाय माने बैसां होआ आरो मोनसे बैसांबो होनाय थायोना मोनसे जोगोनाद
औ औ नोंगौ
दा बेफोरनि थाखाय थाइबें बेफोरखौ गायनो बैसां होयोना दैलाङाव माने मेसेङाव बैसां होआ आरो।
मोजां एवनानै जोगोनार गायनायनि थाखाय लाइन लाइन आलि बनायगोनआरो आलि बनायनानै गरसे